खोनायाखै
औ खोनाबाय
औ ओमफ्राय
मा आयदानिसो सावरायफिननो
फरायसालि औ फरायसालिनि सायाव रायलायदों मोन ना दे बेथ' बे थांबाय दे जबो नला
उम जाखिजाया नोङो मालाबाफोर जायखिजाया नोङो मालाबाफोर ओ माबाखौ बे खारिथिखौ होफैयोबा बेथागाव बिजनि साब डिज ओ साब डिभिसन हस्पिटाल होनब्लानो जागोन। सिभिल हस्पिटाल होनबानो जागोन आरो मानसिनाव मिथिगोन आरो। ओ बिजनीयाव बिराद फेमस मुंदांखा।
थांगोन दे हैगोन आङो। हैखागोन माने मावखानांगोनना आं। आं माबा मोनसे बाबो सरखारिखौथ' बहा मोननो।
ओ दानिया माबा रोंगौथि नागिरो ना? ए सरखारि साख्रियाव मावबाबो खनसेनो बे माबाखौ लाखाया?
ओम।
बिदिनो बबावबा मावोनाय माबा रोंगौथि नागिरग्रोयो।
ओमफाय बेयाव आं खारिथि खारिथि हैनायावबो खारिथि हैनायावबो रोंग'थिसो बिगोन नामाथाय
नांगौ एसेबां नांलायनाय नङा। जायखिजाया नों एसे रायज्लायबानो जाबाय आरो।
एम ए कमप्लिट जानानैसो एम ए फोजोबनानै आं मोनगोन ना मोना बे खौसो सानदों आङो। माने माबाफोर लाबावनांगोन नामा बियेदफोर बिदि सानदों आरो।
ओम नांलाया बे प्राइभेटफोरनिया जायो अनेक सायोना मिलायो आरो बिसोरो।
जेनेबा माबानिफ्रायनो नै प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो थायोना।
ओम। उन्दै
जेनेबा ओ ओ। ओ जेनेबा गुदि गुदि गुदि थाखोनि फरायसा ओमफ्राय गेजेर थाखोनि फरायसा ओमफ्राय गोजौ थाखोनि फरायसा आरो ओ मा होनो गोजौसिन गेजेरारि
औ गोजौसिन गेजेर।
ओ। बिसोरोखौ सोसन सोसन मिलायो गावसोरो।
औ। सा बुरजा हाबदोंना फोरोंगिरिफ्रा?
थायो ओम बुरजायैनो दङ। होमबाबो बिसोरबो बिदिनो सोरबा माबा हाबा जानाय सोरबा माबा खामानि मावनाय बेलेग खामानियाव थांनाय बेफोरो अनेक माबा थायोना।
औ।
ओंखारनाय थायो बेफोराव एखमबा माबाबो मोनो आरो सोसन सोसनना सोसनना होयो।
ओम हस्टेल दङ ने माबाया जोंमाया?
ओ दङ।
हस्टेलावबो थानानै माबा जागोन ना मावजागोन?
ओ मावनो हायो ओम।
ओरैनो दा मा खालामदों?
दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै।
ओम। बै मोनसे दैमा दिपनि नामा मामोनलाय गुवाहाटियाव ना अबाव-अबाव मोनलाय बियो माजुलि माजुलि मादि अबेयाव दं मोनलाय?
ए माजुलि ना बुहुम औ औ बुहुमनि मादाव बयनिफाय देरसिन दैमा दिपआ ना?
औ औ
उम उम माबायाव खोमालै जरहाट
अ जरहाटआव
ओव
उम बेखौ नायना नायनो
ओ मा होनो जिल्ला जाबायना माजुलिया
अ मिथियाना आंङो हारसिं जिल्ला जाबाय ए। अ होनबा बिदिरथार नामा?
गिदिर गिदिरा एसे गिदिरानो
औ हारसिंनो जिल्ला जानो हालायदोंबा
उम उम एसे गिदिरानो
ओमफ्राय माबा उम हाल जांख्रा जायाखै?
हाल जांख्रा जोंथि खाथियाव ओइ हा नख खरसेल गायनाय दंमोन खाथियाव ओमफ्राय जोब गायखांजोब्बाय थांङासै आंङो बांसिनानो हाजिरासो लाजोबो आरो
औ हाल जांख्रा जानो दानि जुगाव दा समाव हाज जांख्राखौनो खोनाथारलाना फैसानि जाजोब्बाय होननानै
उम उम उम खम जालांबाय इसे।
औ
उम
ओमफ्राय आम नोंसिना आगैमोना मा मा क्लासाव मा मा थाखोआव फरायो?
सासे दुइसिना माबायाव औ आं खोनागासिनो दं
उम
सासे दुइसिना आंनि आनजाया माबा ओ दा फर ग्रेदआव सासे मावो।
अबेयाव?
फर ग्रेदआव
अ अ
बंङाइ ना निउ बंङाइयाव थायो
ए ओमफ्राय?
ओमफ्राय सासे दुइसिना बिए कमप्लिट जाबाय।
औ
दा एडमिसन लाथवाखै ओरैनो दंथयो।
अ औ औ मोजांङानो होनबाथ'
उम
उम बे ओ नोंसिनि आगैना फर ग्रेडनिया मा मा मायाव मावदों?
माबालै दि आइ जि अफिस
ए उम मोजांङानो ओमफ्राय मा होनबावनो जाखो? उम मा बुंनो नागिर बावदोंमोनथाय आं नोंसिनि
जोंथिं जोमै दङ। जोमै दङ ओमफ्राय होमबाबो साना मोदा दा जादों।
अ मा गामिमोनलाय नोंसिना? अलामगुरि मा गामि गोलैयो?
गख्रं होनो। माबानि माबानि बे एना रौमारिनि एना अफिसा बेनि माबा दङ ब्रान्स दङ दालाइसा।
खक्लुंआव?
औ
ए उ उ
बेयावबो मानसिफोर खामानि मावनो थाहैयोना?
थायो थायो सिगां आंबो मावदोंमोन एसे।
मोजाङानो।
बे गथ'फोरखौ फोरोंनायानो मोन।
औ मोजां ना बेफोर मोजां मावो ना खामानिखौ एना
उम
उम
मावो मावनायालाय
उम गामिफोरनि मानसिफ्रा मा मा मावनानै थांना थायो नोंसिना?
बांसिन गय बागान।
ए
गय बागाननि सायावनो सोनारनानै माबायो
अ औ औ
ओमफ्राय बिदिनो
बिराद गय बागान नुनो मोनगोन ना होमबा नोंसिनि गामियाव?
उम एखदम खरे खरे बयनाबो गिदिर गिदिर बागान।
औ होमबाथ' न'आबो एसे गोजान गोजान जायो नामा नोंसिना न'आबो एसे
ओ एसेबां ज्राब ज्राब नङा टाउननि बायदि। गामिनि बायदि इसे गोजान गोजानानो जायो।
ओमफ्राय थालिर बागानफोर बानाया?
थालिर बागान दङ सिगाङाव बांसिनमोन दा खमायबाय। आंबो आदि मावदोंमोन खनसे।
औ
बिलाहि खस्थ'खा आयु बिराद माबा मा होनो गिनांगौ माबा दङ सारि आबाद मावनाया
औ
सानफ्रोमबो दैलि मु थानांगौ खस्थ' ओम मुलिजों गेलेेजाबाय थायाना मुलिनि गेसहाबजोबो एखमबा गोजौ ओम गोजौफ्राव मुलि सारबा बारा सौ बारना फैनोसै बाय बेयाव रेजेट फैनोसै मोखांफ्राव मैगन फ्राव
औ।
बेफोर बिराद माबा थायो आरो
बिराद गिथावना
ओम गिथावना ओमफाय जाय मानसिया बिदि साजाय आबाद मावबाय थायो। बेलासैनो बोसोरब्रै बोसोरबानि उनाव माबा मोनसे देहायारि जेंना नुजायो।
नंग' जाखायो आरो बियो कमपलसारि।
ओम एकदम खर' गिदिंनाय माबा गिदिंनाय। मेगन आलौनाय बेफोरबायदि जाथारो।
ब्रै बोसोर बा बोसोरनि उनाव आरो ने आ लासैनो नुजागोन आरो
ओ
होनबा मावनाहाय बिदि खौ ओम देहानि खस्थ' लाबोग्राखौ
ओ देहानि खहा दं।
औ।
मोनो आरैनो हायो रांखौलाय हानाया
औ।
ओमबाय बेलेग आबाद मावबाबो हायो।
जोंबाबोथ' औ बेलेग मावबा साबसिन आरो। ओम गय जादों आं।
ओम औ गयजादों। ओम नुबाथाय माबा जाफ्लांबाय थायो आंहाबो माबा गयखौनो।
आंबो थानोनो हाया नुबाथाय जा
ओम बोरैबा एखे एखे ।
बिदिनो आरो ओम । खावनानै दोनथिनो हाया आमफाय खावनांगौबासो जायाल'स नो बन्द' जागोन आरो
अ आंनाबो बिदिनो ओरैनो मा खालामगासिनो दालाय?
नै ओरैनो उन्दुलाबायनानैसो दङ।
औ।
जाखांनानै
ओम
ओम ओमफाय नोंहा थाबायदों ना मादों?
आंङो! दफां सायाव दङ गसं दसे गसंलाय दसे जिरायलाय।
दंफां सायायाव
दंफां थारमाने लांगोना न' लांगोनायाव माबा दङ ओ दंफां लामा बे गुन्दारि होनो नामाथाय
गुदारि
उम उम गुन्दारि दं थिथासाब दं। ओमफ्राय थाइस'बो दं थाइस'निया एसे नांफैया दे बारबाय बिनिया।
ए मोजाङानो खम थान्दा गुसु बे।
उम मोजां नांदों ओमफ्राय ओरै लामा सेर ना। बारा आराम हाबबोयो
औ औ मोजां थारलै होनबालाय।
उम
उम जोंना बिफां साया मोजांबो गैया।
उम
साया दं दंलाबायो आरो ओमफ्राय नै सायाबाथाय गेरेब बिफांसो दङ गेरेब बिफांनि सायावथ' थाम्फैसो जायो।
बेनो मोनसे दिस्टाब दिस्टार खालामग्राया । बांद्राय सायाबाथाय थाम्फै थाखाथारो।
औ र' आं सम नायनो ए समा जिसे मिनिट जाबाय। आं बैथिंबो बिफां सायाबो गैला हारसिंनो हारसिंनो दानगोनदां ना?
दानो ओह र' आं आं नायनानै माबानोसै दाना हरसै। थाइम जाखाबाय जानायालाय।
ओमफ्राय हरफिनबावगोन?
नों हरोबा ओ बायाखै बा हरबानो जाबाय
नों नों हरबावदो आं खननो हरबायना।
अ जागोन दे ओ
र' टु टु मिनिट थानानै
औ औ जागोन दे दे हबा आङो दोनथ'बाय दे।
औ दे
उम